औ नोंथां
औ औ खोनादों दा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ औ मा खालामदों नोंथां
ओ ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै दङ नोंथाङालाय माथो खालामनानै दङ
आवबो दङ' ओ नै दासो ओ मोनाबिलि दसे बेरायनानै रुमाव दसे ओ फ्रेस जानानै दङ'।
अ दे दे दे।
बिदिब्ला जों आयदा फारसेयाव बुंनोसै नामा नोंथां? औ। ओ नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन नामा आइ मा आयदानि सायाव सावरायनो?
औ दे नोंथांं सावरायदो हायो।
औ औ
मानि सायाव होनदों नोंथां?
जों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनोांसै नामा नोंथां?
औ सोलोंथाइनि सायाव ना औ जायो दे जायो औ। दा ओव सोलोंथाइ माने ओ सोलोंथाइआथ' जोंना नोंथां माने फरायसालियाव जोङो सोलोंनाय नङा होमबा? ओ जोङो फरायसालि
याव सोलोंनायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनां माने जोङो लेखा लेखा फरायनांगौ जों साफ्रोमबो दा जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों ओ जोंखौ मा खाला जोंखौ मा होनगोन माने सुबुंफोरा जे जोंखौ जाम्बा बा बायदिसिना होननानै बुंगोन बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ लानांगोन। ओ आजिखालि जोङो मानि सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मानि मेगन खाना बायदि जानानै थायो आरोना नोंथां। जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला बा गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैयोब्ला जोंखौ माने जाम्बा बानायगोन आरो दा ओंखायनो जोङो सोलोंथाइखौ जों लाथारनांगोन आरो जों गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लायाब्लाबो जोङो मानि ओक्षनाम सिनायनो रोंनांगोन बा जोङो बिजनेस खालामनो थाखाय जोङो अंख' एसे रोंनांगोन। दा जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो माने स्टारटिं जानांगोन आरो।
औ औ औ।
दा नोंथाङा ओ माने गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै डक्टर, इन्जिनियार जानाय बा ओ लेक्सारार प्रफेसार जाहैनो हानाय दा जोङो बैफोरबायदि थाखोसिम सहैनांगौब्ला जोङो गोबां खस्थ' खालामनांगोन। ओ दा ओंखायनो जोङो मानि खस्थ' खालामाब्ला जोङो बै रोखोमनि सो सोलोंथाइखौ जोङो लानो हाया आरो अब्ला जोङो साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरा माने खस्थ' खालामनांगोन फरायनांगोन ओ लोगोसे जोङो फरायसालियाव थांनांगोन, कलेजाव थांनांगोन अब्लासो जोङो मानि गोजौ ओ थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो हागोन आरो। दा नोंथाङा बे सोलोंथाइनि सायावनो माबा मोनसे दाजाबदेरबावनो सान ओ हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा औ नोंथाङा दानि मोजाङैनो फोरमायलांबाय जिहेथु जोंनि ओ सोलोंथाइया ओ जों माबायदिहाय जोङो सोलोंथाइखौ जोङो जों मोजां मोजां सोलोंथाइ लाबासो जोङो गोजौ थाखोआव जों दावगानो हागो बायदिसिना जों गेदेर गेदेर खामानिफोरखौ मावनो हागोन नोंगौ दा जोंहा सोलोंथाइ होन्ना बुङोल्बा अ' जों मिथिखायो जिहेथु। जोंहा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो मोननै बिथिंखौ जों मोननो थाङो जोङो मोनसे फरमेल। ओ इडुकेसन आरो मोनसेया जादों जोङो ओ सरासनस्रा जोंनि खामानि मावनाय बा बायदिसिना जों सोलों जोङो गोदो-गो जेब्ला जोङो ओ रायजो जाबोबायदों अब्ला जोङो बायदिसिना जोङो न' लु नानै माबायदिहाय जङो रायजो जानानै थानांगौ आरो लोगोसे जोङो मा हाय जोङो आबादफोरखौ जोङो मावनानै जोङो ओ जों जोंनि उदैनि थाख जों उदैखौ सुफुननांगौ जिहेथु जों जानानैसो थांनानै दं। जों माबायदिहाय मैहुर खालामनांगौ बा माबायदिहाय जोङो ओ बेखौ ओ जानायनि थाखाय जों। ओ राहा लामाखौ ओ दिहुनांग लोगोसे जोङो गोदो गोदायनि समाव ओरैबायदि जायोमोन जेब्ला जोंहा बाय दिसिना जानाय लोंनाय आदारफोरा जों मोनसे जाय जों ज'-ज' थानानै जालायोमोन बेफोराव जोबोब्ला। नाथाय जोङो माबायदिहाय गुबुन जायायाव जोङो नागिरहैनांगोन बेफोरनि सोलोंथाइखौबो जोङो मो जों बायदिसिना सोलोंथाइ जोङो माबायदिहाय जिब जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनो हमनानै ला जोङो दा सेसा खौ मैहुर खालामनो थाखाय जों मायाव नायबा जों मिथियो। जों से सानै खिखौ नायोब्ला मिथियो बेफोरबायदिनो बायदिसिना सोलोंथाइ। मोननो हायो न' बां मायदिायो जोो मा बिफांखौ जों बाहायोब्ला बांसिन मोजां जायो। गोद गोदायनि समाव बेफोरखौ ओ बांसिनानो मिथियोन लोगोसे जों माबायदिहाय न' बिथा सायख'नां जोङो न'खौ बबे जायगायाव लुयोब्ला जों मोजां जागोन साबसिन जागोन। जोङो अमा गन्द्रा दाउ गन्द्रा बेफोरखौ बबे खनायाव लुयोब्ला मोजां जागोन बा जों माइबंफोरखौ बबेजों जों। जोङो बानायनांगौ बेफोरखौ जों सोलोंथाइखौ जोंहा ओ गोबां दंखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु जोङो ओ रायजो जाबोगासिनो दङ मिथिंगायाव थानानैनो लोगोसे जों दिनै फरमेल इडुकेसन बा सोलोंथाइनि सोमोनदै जोङो बुंनो थाङोब्ला जों नु- नुनो मोनो जों गोदाय जा समाव जोङो ओ। जेबो लेखा फरा जों फरायामोना जों बायदिसिना जों गुबुन गुब गोजान गोजान ओन्सोल ओनसोलनि बा गोदोर गोदोर बाथ्राफोरखौ जों मिथियामोन गुबुन हादोरा हादोरफोराव मा जादों मा जायाखै। बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा जेबो गियान गैयामोन बा जों मिथिनो मोनामोन जे जोंहा गोदो गोदायनि समाव समाव जोङो जेबो अनलाइननि मुगा नङामोन दिनैनि बदि ससियेल मिडियानि मुगा नङामोन। जोङो जुदि बिजाबफोरखौ फराय फरायोब्लासो जों गोदो गोदायनि समाव मिथियोमोन बा रादाब बिलाइफोराव जों नायोब्लासो मिथियोमोन नाथाय फोराव बेफोरो जाबायदिहाय थानांगौ बा जाबायदिहाय जोंहा ओ मोननांगौ सोलोंथाइखौ ओ जा बेफोरबायदिहाय जोंहा मोनथाय दंमोन बेफोर मोनखौ जोंहा मोजाङैनो ओ सुबिखौ जों होनो हायाखैमोन जोंनो सोर नाथाय दिनैनि समाव जोंहा नंगौ जोङो दिनैनि समाव जोंनि ओनसोलफोराव गोबां गोग्लैनानै दङ जोंनि बर' थाग्रा ओनसोलफोराव। जोंहा जेरैबायदि सोलोंथखय जौगानांगौ ओ इसिबां थाखोनि जोंहा जौगानो हायाखै। नाथाय जोङो दिनैनि समाव बेफोरबायदि जोङो मोजां इनस्टिटिउसन बा मोजां सोलोंथाइ जोंनि ओनसोलाव गायसननो हायाखैब्लाबो जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों सोलोंथाइ लानो हा जों-जों दिनै ओ खोथा बुजि बा माबा मोनसे बाथ्रा बुजियाबा बा माबा मोनसे ओ ओनसोलनि जायगानि बा गुबुन हादोरफोरनि सोमोन्दै बा माबायदिहाय जौगानांगौ माबायदिहाय फरायनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जुदि मिथियाब्ला जोङो। ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जोङो ओ सार्च खालामबानो जोङो मोननो हायो।
लोगोसे गुगोल गुगोलाव सार्च खालामबानो जों मोनजोबो नङा होमबा नों
औ-औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो मोनो इनिफ्राय जोङो दिनै ससियेल मिडिया जोंखौ गोबां ओ मदद खालामदों बेफोरबायदिनो जोङो नंगौ जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबां जों ओ इनस्तितिउसनफोरखौ जों गायसनबावनांगोन अब्लासो जोङो सोंलोंथाय बिथिङाव ओ गोबां दावगानो हा हागोन लोगोसेनो जोङो नोंथाङा दानि बुं फोरमायलांदों जिहेथु जोङो गोजौ सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो मोजां ओ गेदेर - गेदेर खामानिफोर खौ मोननो हायो मावनो हायो नंगौ जों बेफोर बाथ्राखौ ओ थारैनो जों बुंनो हायो। लोगोसेनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे जिहेथु जोंहा ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोङो ओ जों गंसे न'खरखौ दानो दोनबा जोङो मोजाङै सुख सान्तियै जुदि दालांनोब्ला ओ जोङो बिमा बिफा आरो ओ बिमा बिफ औ नंगौ सासे फिसाला बा सासे बिमा सासे बिमा बिफानि गेजेराव माबायदिहाय सोमोन्दोखौ लाखिनाय ओ लाखिनांगौ। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नङा।
औ नंगौ नोंथां।
औ - औ।
जोङो माने जों जुदि मोनसे न'खरखौ सान्थि लाखिनांगौब्ला जोङो माने साफ्रोमबो जोङो खोथाखौ माने खोनासंलायनांगोन आरो। जोङो देरसिनखौ मान होनो देरसिनखौ मान होनांगोन दुइसिनखौ अननो रोंनांगोन। लोगोसे जोङो बिमा बिफानि बोसोनख खोनासंनांगोन माने आरो बिदा फंबायनि गेजेराव माने खोथाफोरा गोरोबलायनांगोन। आरो नुसुंसेनि मानसिफोरजों खोथाफोरा माने गोरोबलायनां गोन आरो नों-नोंहा दङब्ला नुसुंसेनिखौ अन-अननांगोन हेफाजाब होनांगोन अब्ला नों - नों आ नोंहा जुदि एबा आंहा जुदि माबाफोर गोनां जादोंब्ला नुसुंसेनियाबो आंनो हेफाजाब होगोन। अब्लानोखि जोंनि गेजेराव माने मोनसे न'खो गोजोन जागोन आरो जों अब्ला मोनसे न'खरा गोजोन जायोब्लानो आरोस खाथि खालानि न'खराबो गोजोन जागोन। बै खाथि खालानि न'खरा गोजोन जायोब्ला बैनियाबो गोजोन जागोन अब्लानाखि जोंनि मोनसे गामि या बा मोनसे समासआ माने गोजोन जागोन आरो नाथाय जोंनि बिनि गेजेरावनो दि जोंनि गेजेराव अनलायनाय गैयाब्ला बिदाया फंबायाइनि खोथाखौ मानिया फंबाया बिदानि खोथाखौ मानिया लोगोसे ओ बिमा बिफाया ओ बिमाजों बिफाजोंनि खोथाया मिलायलाया दा बे रोखोमनि जुदि हेंथा हेंसि जालाय लायोब्ला माने बे न'खराव दावराव जागोन बे न'खराव दावराव सोमजिगोन लोगोसे ओ गुबुननि न'खरा ओ बिसिनि दावरावखौ माने खोनासंनो हानाय नङा जे बुंसोलायगोन बिसोरनि न'खराव एरै ए रखम ए रखम दा जोंनाव माने बे बारहावाखौ नाङा आरो जोंनो ओरैबायदि बारहावाखौ नांगोन जेस मोन बे न'खरनि गोस नानो माने मोनसे एगजामपुल बायदि जागोन आरो जे अमुक मोननि न'खरा माला ओइ ऐ रखम ऐ रखम बिराद अनलायो बिराद गोजोन हो बिराद मोजां स' संसार जादों बे रोखोमनि मोनसे ओ एक्जामपोल बायदि जानांगोन आरो अब्लानोखि गुबुनाबो सोलोंगोन। आरो गुबुनाबो सोलोङोब्ला माने सारा बे एरियानि ओ न'खरफोरा सोलोंगोन आरो मा ओ सुबुंफोराबो सोलोंगोन आखल आखुफोरखौ अब्लानाखि बे गामियाव मानसे माने गोजोन मोजां जागोन आरो समाजा मोजां समाज जागोन आरो।
दा बे हिसाबै जोंनो बे रोखोमनि
गोजोन लाबोनो थाखाय जोङो सोलोंलायनांगोन हो बिनिखौ जोङो बेयो मा बेयो मा रोंगौ बिनिफ्राय जोङो सोलोंनांगोन बेयो मा बुंदों बिनिफ्राय जोङो बिख खौ सोलोंनांगोन आरो नैबेयो जोंनो मा एडभाइस होदों जोङो बेखौ खोनासंनानै सोलोंनांगोन। दा बे रोखोमनि जोङो जुदि खोनासंनानै सोलोंथाइ लालायोब्ला आरो बबे खोथाया मादि ओ समाजनि थाखाय माने ओ गाज्रि बारहावा लाबोगोन बैफोरखौ जोङो साननानै माने बेखौ नारगारनो लों रोंनांगोन आरो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ। अब्ला जोङो माने मोनसे गोजोन न'खर आरो गोजोन समाजखौ जोङो ओ सोरजिनो हागोन आरो।
औ औ औ नोंथाङाथ' ओ जोबोद मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय जिहेतु ओ जोंनि न'खराव माबायदिहाय गोजोना फैयो बा माबायदिहाय गोजोन थासारिखौ जों लाबोनो हायो ओ नोंथाङा जोबोद गुवारैनो फोरमायनानै होलांबाय जेराव जोङो नोंगौ नोंथा बुंनाय बाथ्रा बाथ्राफ्रा गासिबो नोंजोबगौ थार। जेराव जोङो ओ मोनसे न'खरनि गेजेरजों जोङो अनलायलायोब्लासो जोङो सासेया सासेखौ जोङो मिलायोब्लासो जोंनि न'खरा ओ गोजोन सुख थायो जेराव जोङो ओ दिनै गोबां जों गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानाय मानसिफोरखौ नुयो नाथाय बिसोरनि जिउआव जोङो ओ गोजोन सान्थिखौ नुनो मोना बिदि नङा जे जोङो गोजौ सोलोंथाइ लाब्लानो जोङो फरमेल इदुकेसनाव जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो हाब्लानो जोङो खुसियै था हायो बा बुजिजोबो गासैबो खोथाफोरखौनो जों गासैबो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जों नोजोर होनांगौ जायो जों धोरोमारि बिथिं नोजोर होनांगौ जायो सोलोंथाइ लानो गोनां जायो जोंहा समाजआरि बिथिंनिफ्राय जोङो ओ सोलोंथाइखौ लानो लानोनांगौ जायो बेफोरबायदिनो नोंथाङा मोजाङै फोरमायना होबाय दा बिदिब्ला समाबो गैला जिहेथु ओ उनाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय।
औ दे नोंथां दे दे गोजोननाय थाबाय।
औ।